आ।
औ औ।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
आंथ' जेबो खालामाखै नोंथां आं ओरैनो जिरनानै दङ।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावनो गोनां दं नामा नोंथां।
हाबा मावनोथ' दा जेबो गैया दे माबा। नामा नोंथाङा आंजों।
औ नोंथां माने आं नोंथांनो कल खालामनाय जादों दि माबा मोनसे आयदा एबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होन्नासो कल खालामदोंमोन आं। दा नोंथाङा जेबो हाबा मावनांगौ गैयाबा आं जों सावरायनो हागोन आं नोंथां।
अ हागोन नोंथां हागोन सोंनो हागोन दे मा सोंनो सों
बे टपिक एबा आयदायानो जादों बेफार फालांगिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो। एसे सुंद'यै बुंना। एबा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
बेफार फालांगिओं दानि जुगनि बेफार फालांगिया आरो ना।
औ औ।
बे फालांगि होनबाथ' नों जोंनि जोंनि एरियानिखौथ' बुंथियो आरो जेनेबा माबायदिबो खालामो मायो ओरैबाय जोंनि एरियायाव नायोबा बांसिनानो हमनाला नों आबाद आरो जिब जुनार फिसिनाय बेजोंनो बयबो बेफोरखौ बेबो गुबुन बेफार खानो खालामो जोंथिंबो बांसिनानो बिदिखा दा हमना ला नों दानि जुगावथ' आरो जेनेबा हमना ला मानसिफोर जों जोंथ' बेफार खालामांगि न'आव मैगं थाइगं गायो मैगं थाइगं गायो बिनानै सोरबा सोरबा गावनो फानफैयो बाजाराव नंङाबा सोरबा सोरबा मालायनि हल हलसेलाव हरसिगोन बेसोर फानहैसिगोन माने बेबायदि दा हमना ला जोंथिंथ' मा मा खालाम नों आंनाव सोंबा जेनेबा जथिं मा मा खालामो होनबा मानसिफ्रा सोरबा सोरबा जेनेबा जिब जुनार फिसियो जेरै ओ अमा दाउ मोसौ बेफोरखौ फिसियो आरोना
औ।
ओमफ्राय फुख्रियाव ना फिसिनाय बेफोरजोंनो फानो बेफोरखौ फालांगि खालामो। हमनख ला नै दा गोजां बोथोराव गय मोननायनि सिजोन फैसिगोनलाय बे गय गय मोननायनि सिजोनावबो मा होनो गयजों गयनि फालांगि खालामसिगोन सोरबा सोरबा ओ बेफार फालांगि हमना ला सोरबा सोरबा माइ गायो माइ खौबो बेफार फालांगि खालामो ओमफाय हमना ला‌ नोङो उम जेनेबा मैगं थाइगंखौ गायो गायनाया न'आवबो जाजोब जाया नालाय जाजोबा माने फालांगि खालामनोसोबो गायखायोसो सोरबा सोरबा जेरै हमना‌ ला बानलु खबि फान्थाव बिलाथि आलु बेफोर गासिब बिबो माने बेफोरखौ फालांगि खालामनानै माने गुबुन जायगायाव हरो आरो
औ
बेबार फालांगिनि सायाव आरो आथिखालनि मुगायाव जों गोबां जेनेबा मा होनोखौ सहस जानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना जेरै गोदोनि जुगावथ' नों बेफार फालांगि खालामनोबा मोजां लामाबो गैया थांलाय फैलायनि थाख बेखायनो मोजां गारि मथरनि सुबिदा गैया दानि जुगावबो बे बो बयबो सुबिदा दंङ बयबो माने एसे गोरलै जाबाय माने बेफार फालांगि खालामनो उम जेनेबा हाथाइसालिबो बारा गैयामोन गंफा गंनैल'सो दंमोन दा बेफोराव बेफार खालामनो एसे माबामोन जादों जेनेबा दानि जुगावथ' नोङो आरो ओरै से किल'मिटार नै किल'मिटार थांबानो माथो बेयावनो हाथाय मोनसे मोनो दा जों बे समाव फोरावनो जों गोबां फिसा फिसौ दखान नुनो मोनो जेनेबा गामिनि बोराय बुरिफोर जाय जाय आबाद मावो बेफोर बेयावनो माने गावसोरनि नांगौखिनिखौ नांगौ खिनि फैसाखौ आरजिनो हायो आरो आरो बेलेग बि फालांगि बुंबाथ' जोंथिं बेनो लकेला बेनो आरो बेफार फालांगि सोरबा सोरबाथ' जेनेबा खामानि मावहैला बायोसै खिन्थु बांसिन जोंथ' दा बेफार फालांगिनि सायाव रायलायदों नालाय था बेफार फलांगि बेबायदिनो आरो गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों माने गोदोनिफाय गोदो एसे बेलेगमोन दा एसे बेलेग जाबाय आरोना दा जोङो गोदोनिफ्रायथ' नायबाब बिराद जौगानाय नुनो मोनो जाहाथे जोङो दा जोंथिंथ' ओरैनो बुङोबा मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौ गायनानै गुबुनाव सा प्लाइ खालामनाय। बेफोरनो ओ ओमफाय नोंथांमोनथिलाय माबायदि बेफार फालांगि खालामनाय मा मा खालामो मा मायो बोरै साप्लाय खालामो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ जोंथिं दा जोंहा बेफार फालांगि होनोब्ला जोंहा बेखौ बुजिनो मोनोदि जोंहा गुबुन दाबसे जायगानिफाय जोंनि गुबुन दाबसे जायगासिम जोंनि जायगानि गुबुन दाबसे से जायगासिम बेफोर जायखिजाया मुवा-जिराद एबा बुस्थुफोरखौ जोंहा लांलाय लाबोनाय एबा बायलाय फानलाय एबा गावजों गाव सोलायलायनाय बेफोरखौनो जोंहा बेफार फालांगि बुङो आरो। दा जोंहा बेफार फालांगियाबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानोना जोंहा बेफोर बेफार फालांगिनिफ्राय जोंहा गाव गावनि न'खर सालायनाय बा गाव गावनि जिउ खुंनायाव जों जोबोर मोजां जायो आरो एबा गाव गावनि न'खरखौ गो थाखोसिम लांनो हायो दा जोंहा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोंहा नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम लांनानै बेफोर मुवा बेसाद बायदि बायदि रोखोमनि जिनिसफोरखौ जोंहा फानहैयो दैथायहैयो जोंहा जेरै जोङो लांनो हायो बेफोरबायदि न'आवनो बानायनानै जोंहा एबा न'आवनो आब आबाद मावनानै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो माइ गम बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जोंहा बेसरफोरबो मावनो हायो आरो मुला बायदि बायदि बिफां लाइफांनिफाय जोंहा टेबोल सियार फोर बानायनो हायो आरो बेफोर गासैबो बुस्थुफोरखौ जोङो नैबे जोंनि ओनसोलनिफाय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम जोङो लांखारो आरो बै गुबुन दाबसे ओनसोल हाथाइ-बाजारफोरसिम लांनानै जोङो बेफोरखौ गुबुननि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो फानहैयो आरो बैसोर सुबुंफोरा गाव गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ जोंनिफ्राय बायो।
उम
आरो जोङो बेफोर फाननाय रांफोरजों थाइसे थाइनै रांफोरजोंनो जोंहा न'खर सालायनाय जिउ खुंनायाव जोबोर मोजां जायो जायनि जाउनाव जों गाव गावनि न'खरखौ जिउखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हायो। बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बेफार फालांगिया बायदि बायदि रोखोमनि दं जेरै जोंहा न'आव बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोर जेरै बोरमा, मोसौ बायदि बायदि जुनार फोर एबा बिनि अनगायैबो जोंहा दाउफोर बायदि बायदि रोखोमनि दाउफोर जोंहा बेफोरखौ फिसिनानै अमाफोरखौ फिसिनानै बोरमाफोरखौ फिसिनानै जोंहा गुबुन जायगासिम दैथायलाङो आरो बे दैथायलांनानै जों बेफोर ओ जिउ गोनां बुस्थु जेरै जोंहा ओ जुनारफोर बेफोरखौ जोङो गुबुन मानसिनो फानो। आरो जों बे फोरनिफ्राय रांफोर मोनो जा बेफोरखौनो बुंनो हायोदि बेफार फालांगि आरो बेफार फालांगिया जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोर मोजां दा नोंथाङा बेफोरनि फारसे बेफार फालांगिनि फारसे आंनो आरो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
दे मा होनो नों आथिखालनि मुगायाव बेफार फालांगि खालामनाय जेनेबा हमना ला नोंथाङा बुंबाय ओ जिना जिब-जुनार फिसिनानैबो हायो होननानै ना?
औ
जिब-जुनार फिसिनानैबो हायो खिन्थु जिब-जुनार बेयाव जोङो एसे माने एसे गोबावनि फिथाइखौ मोननो थाखाय एसे गोबाव नांगौ जायो आरो ना। जिब-जुनार जेनेबा जुनाराथ' थाब देरा ना। अमा फिसियो बोरमा दाउ बेफोरखौ जों बेफोर माने एसे लासै मोननाय फिथाइ माबा आरो ना। खामानि दा हमना ला आथिखालावथ बांसिन जेनेबा बेफार फालांगि आं होनबाय जेनेबा मैगं थाइगं गायनायनिखौ नायदों मैगं थाइगं गायनायाव बिगियाननि माखासे हेफाजाब लानानै बिगियाननि रासायनारि हासार लानानै बेजों आबाद मावनानै माने जलदि माने बेसादफोरखौ दिहुननो नाजायो माने दिहुननो नाजानानै बेनो माने थाब थाब जेनेबा थाब थाब मोनगोन नालाय अब्ला बेबायदिनो माने गावनि माने खामायनाय खौ बारायनो सानो आथिखालनि मुगायाव दा बिगियाना जोंखौ गोबां हे हेफाजाब होददों बेफार फालांगि खालामनायाव
औ
आरो आथिखालनि मुगायावथ जोङो आरो दखान सखान होनानैबो बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै
हायो।
उम गस्ला दखान बायदिसिना बिदिनो नांगौ मुवा लहानि बुस्थु गोबां जों नाय नायबाथ जों गोबां बेफार फालांगि नुहुरो दा जोंनो बेफार फालांगि खालाम थाखायबो जोङो एसे फैसा नांगौ जायो आखाइयाव आरो माखासेबो दङ लासैनो जेनेबा जिब जुनार फिसिनायाथ लासै जायोना
औ
जों बेजोंबो खालामनानै आरामसे लांनो हायो आरो आथिखालनि मुगायाव बयबो बांसिनानो फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनो।
औ
बिबां मानि माने मानसिफ्राबो एभेलेबेल जायो बांद्राय बेफारो बांद्राय दा बेयाव नों गावनि साबसिनखौ नायनांगोन आरो ना। बबेयाव थांबा मा बबेयावथ' बांसिन जेनेबा मुलाम्फायावबो बांसिन दङ मा खालामबा बांसिन आङो आबादखौ दिहुननानै बांसिन रां खामायना हागोन। बेफोरखौ बेफोरखौ नायनानै जोङो लासैनो गावनो नुनानै सायख'नांगोन आरो माने माखौ माबा बानो मानोना बयबो बांद्राय मानसिफ्रा बांद्राय एभलेबल बांद्राय जाबाय बुस्तु मुवा बेसादफ्रा मुवा बेसार दामा खम जायो आरो ना?
औ।
ओमफ्राय दा बेखौनो जों नाजानांगोन नायनांगोन बबे मोनसेया जों बबे मोनसे बेफार फालांगिखौ खालामबा जों बांसिन मुलाम्फा जासिनगोन बांसिन नांगौ जायो अबे मुवाखौ जों बेखौनो नायनांगोन दि जेनेबा हमना ला मैगं थाइगंनि बेफारा होनबाथाय जोंनो सामफ्रामबोथ' मैगं थाइगं नांगौ।
औ।
जा-जानाय लोंनों थाखाय। थ' होनबा जों बे मालखौ खालामनाया माने एसे सुबिदासिन आरो ना माने बांसिन नांगौ जायो नालाय नोंनि आनजाद जेसेबां आबाद दिहुनदों एसेबांनिथ' नोंना सेल जाखागोन। दा बेखौ बे मोनसेया माने सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौथि जानाय बे जिउ बे बेसादखौ नायनानै जों माने बेफार फालांगि खालामनो नाजानांगोन माने। नोंथाङा ओमफ्राय मोनसे बुंबावगोन नामा?
बुंनायाथ' जोंहा बेफार फालांगिनि सायाव बुङोब्ला जोंहा गोबो जोबोर गोलाव जा गोन जोंहा बुंनानै फोजोबनो हाया एबा लिरना फोजोबनो हाया। दा जोंहा नोंथां टाइमाबो जाबाय नोंथाङा बुन जोबोर मो मोजाङैनो फोरमायना होबाय नोंथांसि म बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोंहा नोंथां टाइम आबो जाबाय अब्ला एसेयावनो कलखौ फोजोबनोसै नामा?
अ दे जागोन दे नोंथां उम।